खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
माने आं नोंथांनिफ्राय माखासे दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै मिथिनो होननानै फन हरदों नोंथां नोंथाङा मागोनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो खोथा खिन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथाङा आं ओरैनोथ' दोरोङारि फोरबो माने जोंना मागो फोरबोआबो मोनसे मोनसे मुंख'जाथाव फोरबो
औ
बेनिखायनो आङो मागोनि सायाव एसे बुंफोरलांनो होननानै सानदों
जागोन नोंथां
मागो मागो होनना बुंब्लाथाय जोङो मागोआ मोनसे जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायै मोनसे फोरबो बेयाव गोलैयो मागोखौ माबादि फालियो होनबाथाय जोङो मागो मागो दाननि जोङो जेनबा मागो दान मोननोसै से खालनि सानसे सिगां जोङो दमासिखौ फालिनाय जायो जेरावहाय जोङो फिथा सौराइ सावनानै जायो बेनिफ्राय फिथाफोरनि मादाव थाव फिथा एन्थाब फिथा लावदुम फिथा हासुं फिथा नालेंखलनि लारु बायदि बायदि बेनिफ्राय जोङो भेलाग खुसि बिनि अखानायैहाय फुङाव फुङाव न'नि हराव दमासिनि हराव बेबायदिनो फिथा सौराय जानानै न'खरनि गासैबो ज' जानानै खाना जायो बेनि उनाव फुङावहाय सिखारनानै जों भेला खुसि हुंना दोनखानायखौ ओ दुगैयै लोङै दुगैनानै सावनाय जायो हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों।
ओ माने बे भेलाखुसिखौ ओ सावोब्ला बिगुराव जानाय ओ बेराम जेरै माननाय गाराय गुराय बिफोरखौ खारो होननानै जोंनि बर' समासाव फोथायनाय बेनिफ्राय ओ बेखौ ज जोङो फुङावनो सावनानै अर सायो। ओ बिनिफ्राय मागो औ मागो दाननि से खालाराव बेखौ सावोना जों बेबायदिनो ओ मागोआव बा आलासि दुमसि ओ फैयो आरो जोंबो आमाइ आनैनि न'आव थाङो आरो आमाइ जोंनाव फैयो जोङो ओ मागोआवहाय ओ ज' ज'यै ओ जालायो ओनिफ्राय आरो जोङो मागो दाननि से खालार खालि ओ फुङावनो दुगैयै दुगैनानै ओ गेदेरफोर खौ खुलुमहैयो। न'नि बिमा बिफा आबै आबौमोनखौ जोङो खुलुमो आरो बाय बाहागिनि जेसेबांखि गिदिर सोमोन्दो दङ ओ जोंनि गिदिरसिन बेफोरनिफ्राय जोङो बोर लायो।
औ नोंथां
बेथ' मागो जाबाय नङा होमबा नोंथां? जोङो मागोनि अनगा गायैबो गुबुन दोरोङारि फोरबोफोरखौ जोङो मख'नो हायो नङा होमबा नों थां जेरै जोङो बैसागुआबो मोनसे फोरबो जोङो बेखौ जोंनि बर' हारिनि मोनसे गेदेरथार फोरबो होन जोङो मिनथियो ओ बैसागुआ मोननै रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेयो जाबाय बोस बैसागु आरो मानसि बैसागु नङा होमबा नों थां ओ जोङो गिबियाव ओ सैथ्र' दाननि जोबथा खालारखालि जोङो बेखौ संक्रान्ति होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां? बेयाव जोङो मोसौ बैस सागु हिसाबै फालिनाय जायो ओ बेयाव जोङो फुङाव मोसौखो थुखैनानै बा बिनो लाव फान्थाव बारो बिबारनि माला गानहोनानै जोङो बिखौ आखाय सारनानै लामा लामा बोरोमलांनानै जोङो बिखौ ओ फोथाराव बा गांसो थानाय जायगायाव जोङो बिखौ खारोन हायो नङा होमबा नोंथां ओ बे जाबाय मोसौ बैसागु जोङो बि खौ मोसौनि थाखाय फालिनाय जायो बेनि अखानायै जोंहा बैसागनि से अक्थ' फैयो बे जाहैबाय जोंहा बैसागुनि गिबि सान। जोङो बेयाव ओ जोंनि न' खरनि फुजाफोरखौ होनाय जायो बेज जों लोगोसे जोङो गामिफोराव मन्दिरफोराव बेबायदिनो ओनसोलनि मन्दिरफोराव जोङो बेखौ बैस सागुनि मुङाव फुजा होनाय जायो नङा होनबा नोंथां बिनि उनाव जोङो मा जायो बिनि अखानायैनिफ्राय जोङो माखासे जयै रं जेरै बैसागु रंजानाय जोङो खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदिनो गुबुन गुबुन दोरोङारि दामग्रा देग्रा लानानै जोङो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बेयाव जोङो बोराइ बेन्थ सेंग्रा सिख्ला ओ उन्दै ओनला बयबो रंजायो जोङो बेनि उनाव जोङो मा खालामो बेबायदिनो जोङो माखासे समफोराव जोङो एखमबा हास्लाबा जायोबा नखर नखर हाबनायाव जोङो सम थोआबा सानसेनो सम थोआबा जोङो अखानायै बैसागनि थाम अक्टखालिबो जोङो ओंखारनायखौ बा रं जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बिनि उनाव जोङो माखासे गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर लायो जेरै बैसागनि थाम अक्टखालि जोङो माखासे फुंखा हगारनाय होननानै बुङो जों बेयाव गोखा गोखै जानाय जायो बेयाव जोङो गोखा गोखै हिसाबै जोङो हाग्रायाव थांनानै जोङो माखासे जाजाग्रा मुलि हारिनि मैगं मैलाफोर जेरै सिब्रु बेबायदिनो खिफि बेन्दों बा बायदिसिना बेन्दों बे जायफोरा जाजायो बेबायदि मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ जोङो लाबोनानै बुथुमनानै जोङो नखराव लकेल दाउ थायोबा जोङो बेफोरजों बा ओरैनोबाबो जोङो संनानै जायो आरो बेखौ जोङो फुंखा हगारनाय होननानै बुङो बिनि उनाव जोङो मा होननानै बुङो बैसागुनि मुङाव जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि नुनो मोनो खायफाया से अक्टनिफ्रायनो लायो आरो खायफाया रंजाखांनानै बेबायदिनो ब्रै बा अक्टफोराव जोङो माखासे हाबाफारि लानाय बैसागुनि मुंआव जेरै बैसागु फांसन होननानै बुङो जों बेखौ बेयाव जोङो बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे माखासे दोरोङारि गेलेमुफोर जेरै दिरुं बोलायनाय थालिर गाखोनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन खारनाय बारनाय दै बोरि आरो खाबादि बेफोरबायदि गेलेमुफोरखौ जोङो दोरोङारि गेलेमु फोरखौ बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे गेलेनायखौ नुनो मोनो बैसागु फोरबोखौ जोङो माखासे हारिनि नेरसोनथिखौ दिन्थिनो थाखाय इयुन जोलैनो जोङो गोसोखांहोनो थाखाय बा इयुन जोलैनो जोङो दिन्थिलांनो थाखाय बा जोंनि हारिनि हारिमुखौ फोथांनो थाखाय जोंनि गाननाय जोमनाय बा हारियारि गाननाय जोमनाय हारिम जोंनि हारिनि माखासे गोनांथारफोरखौ जोङो दिन्थिनो थाखाय बैसागु फोरबोखौ फालियो नङा होमबा नों थां ओ जोंहा ओ गेलेमुजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदि बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे ओ हारिनि ओ जोङो हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनाय नामै जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जायो बैसागुआव आरो बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो जोंनि फरायसाफोर बा जोंनि गामिनि ओनसोलनि जोङो ओ गथसाफोरनो जोङो रंजाखांहोनायजों लोगोसे माखासे सोलोंनाय हाबाफारि होनो थाखाय जेनबा बाथ्रा दानथेलायनाय बा मिथिखायै बुंनाय बा बेबायदिनो। खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बैफोरबायदि बादायलायनायखौ जोङो बैसागु फांसनाव होनाय जायो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि जौगाखांनाय खौ जोङो जौगाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बैसागु फोरबो खौ जोङो हारिनि हारिमुखौ दिन्थि नो थाखाय जोङो फालिनाय जायो बेखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो फालिबोनायखौ नुनो मोन्दों ओ गोदो गोदाय जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै फालिनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबोनो हमबाय। जोंहा गोदो गोदाय। रंजानाय फो फोरबोआव जोङो रंजानायल' नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे साननो गोरोंफोरनि बिजिरनायाव जोङो माखासे। गेलेनाय आरो फरायनाय बायदि हाबाफारिखौ जोङो। लाफाबोनायखौ नुनो मोनदों ओ साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोदों। आथिखालाव जोङो ओ लांदां बैसागु होननाय मोनसे फालिनाय बे खौ जोङो नुबाय थानो मोनदों लांदां बैसागुआ जाहैबाय जोंहा। फोथारावनो लांदाङै जोङो मोनसे बेंखन ओ साजायनानै जोङो बेयाव मोसानाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय हान्जा मोसानाय बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय नु नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। आथिखालाव जोङो बेफोर हाबा फारिफोरखौ गामि गामि। जेरावबो खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां। बैसागु फोरबोनि अनगायै नों नोंथाङा माबाफोर फोरबोनि सोमोन्दै आरोबाव बुंनो हागोन नामा नोंथां? जेरैहाय। जोङो खारति गासानि सोमोन्दै। औ
अ काति जाय जों काति बिहु होननानै बुङो औ।
औ नोंथां।
बे ओ बे ओ काति बैसा काति बिहुआव हाय जोङो ओ माइ गसायावहाय माइ ओंखारनाय टाइमावहाय बे ओ माबाखौ बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ जेरावहाय जोङो गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ' आरो बेवहाय ओ ओम ओ बे काति फोरबोआवहाय ओ थालिर थालिर दंफांखौ दाननानै बे थालिर दंफांखौ ओ हास'नानै बेहाव बेवहाय साथि खाला बेनि दुनाजों साथि खाला बा थाइगिर खुंफोरजों दि खाथि खाला हिसाबै बाहायनाय जायो जेरावहाय साथि थाव होनानै खाला होननानै जोङो ओ थाव होयो दुब्लि फोथाराव लगायहैयो जाहा दि ओ बे माइखौ सखाफोरा दाउफोरा दा जालांथों बेबायदि साननानै ओ जोङो बेबायदि फोथायनानै काति फोरबो खौ फालिनाय जायो आरो बे गोदो गोदायनिफ्राइ खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां
औ गोदो गोदाननिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दंमोनदि बे काति फोरबोआवहाय गासैबो ओ ओ न'खरावनो जुदि गायोब्ला ओ जों जोंनि नखर नि हालोदा मोजाङैनो थागोन बेबायदि बिदि होननानै बेनिखायनो गोदो ओ बे बे काति फोरबोआवहाय गासिबो न'खरावनो फांफायैबाबो बिफां गायनाय हुदा दंमोन आरो न'खर न'खर न'नि गलिफोराव बो बेबायदि साथि खाला खा होननानै होनाय जायोमोन बुहुत गाज्रि बावो
औ दा आंनि नि ओ ओ आंनि आंनि मिथिनायाव ओ ओ काति गासाया जाहैबाय कातिक मासाव जोङो आबादखौ लानानै फालिनाय जायो बेयाव ओ माइखौ बा जोंनि आ बादखौ मोजाङै जौगाहोनो थाखाय बा जोंहा माइ ओंखारनायनि एसे सि गां जोंहा फालिनाय जायो नालाय जाहाथे माइफोरा मोजाङै ओंखारो आरो एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे माइखौ जानो हाया बेखौ इसोरनाव जोङो इसोरखौ फोथायनानै जोङो बे काति गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बेयाव जोङो मोननै गनसा लानानै थाइगिर बिखुङाव जोंहा ओ माहोनो थाव गुबै होनानै जोङो बेखौ आवा खुन्दुंजों जेवारि सावनानै जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो बिनि गेजेरजों जोङो जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनाय जायो बा बर' हारिनि मोनसे फोरबोखौ दिन्थिनाय जायो नङा हबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो खाथि गासानि अन ओगायबो जोंहा गोबां फोरबोफोर दङ जेरै आमथिसुवा फोरबो ना आमथिसुवायाव जोङो माखासे फिथाइ सामथाइ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन फोरबोफोर दं फोरबोफोरखौ जोङो हायुङारि फोरबो हिसाबैबो फालिनाय जायो जाय फोरबोफोरा जोङो हायुङारि फालिजायो जेरै उदांस्रि सान बा सुबुं मोनथाय सान बेफोरो बेबायदिनो जोङो धोरोमखौ लानानै फोरबोफोर फालिनायखौ नुनो मोनो जेरै खेराइ फोरबो आरो बेबायदिनो जोंहा नुनो मोनो सरसति फुजा आरो बेबायदिनो लोखि फुजा ओ बेबायदिनो दुर्गा फुजा बेफोरबो मोनफा मोनफा फोरबो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां फोरबोफोर नुनो मोनो बेजों लोगोसे ओ आंङो दायो खेराइ फोरबोनि सोमोन्दै आंङो नोंथांनो फोरमायनो सानदों खेराइ फोरबोआ जाहैबाय जोंहा मोनसे बाथौ धोरोमनि फोरबो बेयाव जोंङो सासे दौदिनिखौ मोननो हायो। बेयाव सासे दौदिनि थायो आरो सानै बैराथि थायो आरो सासे अजा थायो जायखौ जोंङो खेराइनि गाहाय होननानै बुङो बेजों लोगोसे सानै दौरि थायो सानै दौरिफोरा लिरस्रां बिलिरस्रां खालामनानै माखासे फाथालिफोरखौ बावनाय नुयो। बावो बेनि उनाव जोंङो ओ अजाया बा खेराइनि गाहाया ओ दौदिनिखौ दौ रायसननायनि गेजेरजों बा मन्थ्र' रायनायनि गेजेरजों लैस्रो होयो बेखौ ओलैसो नाय होननानै बुंङो बा जाख खांहोयो बेनि उनाव जोंङो दौदिनिया गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जेरै बावनाय दाउसा फारौ बावनाय दाउसा हानाय आरो बेबायदिनो माखासे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जेरै गराय दाब्रायनाय मोसानाय, थुंग्रि सिबनाय मोसानाय आरो थुंग्रियाव गाखोनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावो। मावो आरो गोजोन्थों नोंथांनिसिम।